औ औ खोनादों नोंथाङाबो खोनादों दा नों? दिनैनि सावरायलायनाय आयदायाव जेनेबा नोंथाङा फ्रि दोङोब्ला मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव साव जागोना नोंथां?
औ साजाय जागोन।
आयदायानो जाहैबाय जोंना माने आ साखोन सिखोनै जानाय लोंनाया जोंनि मा मा खहा एबा आ मा मा जोंनि मोजां हाबा मावो बेनि सायाव जों सावरायजागोन ना नोंथां जेनबा
औ हावराय जागोन
बुंहरदो नोङो
आ आ आ
जोंहा माने जोंनि सुबुं माहारिया माने आदार जायालासिनो जों माने थांना थानाया गोब्राब मानो बेनि थाखाय जों आदारखौ जाथारनांगौ जायो आरो आदार जानो थाखाय जोङो मा माखोसे बिदिनो सांग्रांथिफोरखौ लानानै जोङो आदारफोरखौ जायोबा माने
उम
जोंनाव माने जेबबो बेमार आजारफ्रा जानो हाया जेरै जोङो जानाय लोंनायनि सिगां जोङो इदिनो जोङो ब्रासफोर खालामनानै जोङो
ब्रास हामा जोङो सिगां माने फुङाव सिखारनायनि सिगां माने ब्रास खालामनांगौ ब्रास खामनानै जोङो ओ दसे एक्सस्रासाइस खालामनानैसो जोङो दैफोर लोंनानै एसे जेरायनानै जो सो जोङो जामुं आदारफोर बायदिफोर जानांगौ आरो ना ओ आबा जोङो दायरेख फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो इनो मोखां सुबाय इनो दस था हाम जाबाय बिद दिबा जोना माने देहा एसे गाहादा जालांनो नागिरो एसे लेजि जालांनो नागिरो इनो मु आह देहाफोरखौ माने एसे एक्सारसाइसफोर खालामनानै माने फुङावनो सिखारनानै बेबायदि एक्सारसाइस खामनानै यगा खामनानै बि माने जामुंबो माने जाहैबाय ए दाइजेसनाबो थिग जायो अजन सथिफ्राबो एसे मोजां जायो बिदिनो जोङो जानायनि जानाय बेलायावबो जानायनि बेलायावल नङा जोंना माने लोंनाय दैखौ जोङो मोजां रोंनांगौ‌ जाहैबाय आरो जोङो फुलिखौ साफा होनांगौ
साफा सुनानै जोङो एसे बिदुं होनानै गरम खालामनानै जोङो लोंनांगौ
बिबो जोंनियाव माने बायदिसिना बिजानुफोरा माने थांनो हायै बायदि जोङो गरम खालामनानै लोंनांगौ दैखौ जों माने सानफ्रोमबो बेबायदि साखोन सिखोनै जायोबा जोंनि देहाफ्रा माने थिग थालांगोन आरो जों लोगोसे बेफोरो गुबुन निसा बुस्थुफोरखौ जोङो बाहायनो मोन्नाय नङा जेरै जोङो जौ जुमाय जु जुमाय बायदि बिरि सिगारेट बेयाव जदिखौ जोङो बाहायनाया मोजां नङा बेफोरखौ बाहायोबा जोंनि देहाया लासै लासैनो माने खहा जालांनो हमो। बिदिनो जोङो खहा जानायखौ नुनो मोना जि रोङै जोङो लासै लासै लासै लासैसो मोने गोहोम गोलै लाङो। माने बेफोरखौ बाहायनाया मोजां नङा देहानि थाखाय आरो जोङो बांसिनानो जोंनिया बेफोरखौ बाहायनाय दङ जोङो माने बेफोरखौ बाहायनाया मोजां नङा आरो जोंनियाव बांसिनानो माने बांसिनानो माने देहाखौबो थाल लाया बिदिनो हराव माने थाब सिखारि हराव माने थाब उन्दु बिसोरो मबाइल नायनानै माने बांसिनानो जिबाजि जिनै बाजि गाहामसिम मबाइल नायो। बिनि जाउनाव माने मेगनाबो खथि जासिगोन बिदिनो मेगन मोदै बिदिनो उन्दुनो मानै ओमफ्राय देहा सोलेराबो लोरबां जालाङो। बिदिनो थिग टाइमाव उन्दुनांगौ थिग टाइमाव जानांगौ। नो थिग टाइमाव सिखारनांगौ। जोङो फुङाव थाब सिखाराबाबो जोङो माने लासैनो जों माने लेजि जालांनो हमो। फुङाव थाब इसेबां थाब सिखारनांगोन इसिबांनो मोजां फुङाव थाब सिखारांदो जोङो एसे एक्सारसाइस खालामदो फुंनि बारहावा जानांगौ होनो। जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना बुंनाय बारहावा जानाया माने जोबोद मोजां फुंनि बारहावा जायोबो जोंनिया देहा सोलेराबो एसे गोजोन मोयलायो फुङाव जों फुङाव थाब सिखारनो हायोबानो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां
जेरैबायदि बुंदों गासैबोैथ' औ नोंथाङा फ्राय बुंलांबायानो जेन'बा मोजां जानाय आदार जायोब्ला जोंनि देहा सोलेराबो जेरैबायदि आदार जागोन ओरैबायदिनो जोंनि देहा सोलेराबो फिननाय हरगोननो मानोना
अह
आं बुंनो सानो जेन'बा जे बेखौ जोङो बुङो जोंनि देहायानो जोंनि सम्पति होननानै नङा होमबा नोंथां। जोंनि देहाया मोजां थायोब्लासो जोङो बायदि रोखोमनि मोजां मोजां खामानि एबा जों गिबियावनो दङ जे जानाय आदार जोङो माबायदि जानाय लोंनाय होनबा नोंथां आ साखोन-सिखोन देहानि साबजाथाव आदारफोरखौ जायोब्लासो जोङो मोजां रोखोमनि आ फुजा मुवा मुवाबो मुवाफोर एबा भिटामिन्स माखासे मिनेरेल्स माखासे जोंनि सोलेरनि साबजाथाव जेसेबांखिनि जोंनि सोलेरनो नांगौ मेदोमनिफ्राय प्रटिननिफ्राय कार्बहाइड्रेटनिफ्राय एबा बायदि बायदि थादोरसाफोरखौ जोङो मोजां आदारनिफ्रायसो मोननो हायो आरो नोंथां नङा होमबा दा आङो गिबियावनो बुंनो सानदों जे मोजां आदार जायोब्ला जोंनि सोलेरनि फुस्थायु बे मोजाङैनो थायो जाफुंसार मुवाया जोंनिया मोजाङै साग्लोब जानानै थायो आरो मोजां आदार जायोब्लासो जोंनि ओ जि साननाय हनाय जोंनि इसिंआरि एबा बायजोआरि जि आ सोलेरनि बाहागो बियो माने मैखोमै थाजिम थायो आरो जेन'बा बेनिफ्राय आ आङो बे बेखिनियावनो माने बुंनो सानो जे मोजां आदार जायोब्लानो न'आव जे जोंनि सोलेरा एबा जोंनि देहाया मोजां मोजां आदारजों लोगोसे जोंनि थानाय जोंनि आखु बेफोरबो माने साखोन सिखोन जानो नांगोन अब्लासो जोङो मा जागोन ओ मोनसे माने अभारअल मोजां बडि सेफ एबा मोजां जोंनि मा होनना बुङो जेनबा। आ जोंनि जे फिजिकेल बेयो माने मोजां जागोन आरो । ओ मोजाङै साखोन सिखोन थायोब्ला जेरैहाय जोङो से नाम्बाराव बुंनो हागोन जे जोंनि बेरामा जाहाथे बा इनफेकसननिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन आरो मोजाङै थायोब्ला जोंनि बियो फिजिकेल हेल्थ जोंनि सरासनस्रा देहा बियो थाजिमै थागोन आरो लोगोसेनो जोंखौ मा खालामगोन बियो जोंनि सेल्फ कन्फि देन्स बेखौबो माने बियो जोबोद गोरायै बारायनानै लाखिगोन आरो। नङा होमबा नोंथां? आरो लोगोसेनो ओ जोंनि बन्दिंआ मोजां जायोब्ला जोंनि समाजारि जि रिलेसनसिप सोमोन्दो समाजारि सोमोन्दो बेबो मोजां जायो। आरो लोगोसेयैनो बेयो जोंनि मेन्टेल हेल्थ बे बेखौहाय माने जोबोद मोजाङै गोख्रों खालामनानै लाखियो जोंनि जि खर'नि साननाय हनाय जोंनि बुंनाय जोंनि आसरन जोंनि बेबहार बेफोर गासिबो माने जोंनि मा जायोनो साखोन सिखोन थानाय एबा जों माबायदि जायो बेनि सायाव गोहोम खोख्लैयो आरो बेनि सायाव गोहोम खोख्लैनानैसो बियो फिननायखौ होयो। नङा होमबा नोंथां? आरो लोगोसेयैनो जोंना मा जाबावो ओ बियो जोंनि माखासे सिन्था भाबनाखौ माने गोजान खालाम। ो जुदि जोङो साखोन सिखोनै थायोब्ला एबा साखोन सिखोनै सि जोम गानोब्ला एबा जोंनि सोर गिदिं एबा ओ जोंनि थासा रिफोरजों गोरोबहोनानै थानो हायोब्ला जोंनि खाथि खालानि ओनसोल फोरखौ जोङो साखोन सिखोनै साफा खालामनानै लाखिब्लासो जोंनिया मा जायोनो ओम जेन'बा ओ जोंनि देहानि मोजां खामानिया जागोन आरोखि। बेनिफ्राय ओ बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा जोंङो मा मा राहायै साखोन सिखोन थानो हायो होननानै बुंङोब्ला जेरैहाय नोंथांङा दहाय बुंलांदोंमोन जे सानसेयाव खननैयै जोंङो हाथाइ हुनो नांगौ। नोंगौ हाथायाबो ओ जोंनो मा होननानै बुंगोन हाथायाबो जोंनि सोलेर माने ‌मैखोमै ओ साखोन सिखोन लाखिनायाव हेफाजाब होयो। मानो होननानै बुंङोब्ला जुदि जोंङो जोंनि हाथायखौ साखोन सिखोनै लाखियाब्ला जिहेथु जोंनि आदारनि दोगोन जाजेननाय बे जोंनि खुगा दन्दरावनो जागायजेनाय। थ' बेखायनो जोंङो मा खालामनांगोन जोंनि हाथाइखौबो जोंङो सानफ्रोमबो खननैयै हुनानै साफा लाखिनांगोन आरोखि। बेनि अनगायैबो जेरैहाय जोंङो ओंखाम जानायनि सिगां आरो ओ सिगारनायनि सिगां ओ ओ स'रि सिगारनायनि उनावहाय जोंङो आखाइ सुनो नांगोन आरो ओ ओंखाम जानायनि से बा बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथायानो होन बेफोरखौ जानायनि सिगां माने जोंङो ओ आखाइफोरखौ सुनानै लाग्रोनांगोन आरोखि। बेनिफ्राय जोंङो ओ जोंनि सोलेरखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जोंङो मोजां रोखोमनि साबोन बाहायनांगोन। जाय साबोना जोंनि इनफेक्सन्सफोरखौ होबथायो। जोंनि देहाखौ ओ राफोदै लाखियो। थ' बैफोरबायदि मुवाफोरखौ जोंङो बाहायनांगोन आरो। नङा होमबा नोंथां? औ औ बेफोरनि अनगायैबो जेरैहाय जों गोबां खामानि फोर मावबावनो हायो जेरैहाय नोंथां फिजिकेल एक्सारसाइस सानफ्रामबो बियाम खालामनाय। य'गा खालामनाय मेडिदेसन खालामनाय बेफोरो जोंखौ मा खालामो माने ओ जोंनि जि सानफ्रोमबोनि जिउ बेखौहाय माने ओ मोनसे गो मान थाखो गोनां खालामनायाव हेफाजाब होयो जेरैहाय जोंङो जुदि फिजिकेल एक्सारसाइस खालामो, अब्ला बियाम खालामोब्ला, जोंनि जि साननो हानाय केपासिटि जोंनि जि मोदोमनि जराफोर बेफोरो जोबोद गोख्रों जानानै थायो, बेनिफ्राय जोंङो बायदि रोखोम रोमनि समाजारि जेंनाफोरजोंहाय बायदि रोखोम ओ इन्टारनेल एक्सटारनेल बेफोरबायदि पेकत्र्पिसफोरजोंहाय जोंङो जुजिनो हानाय गोहोखौ मोननो हायो, आरो जेन'ब ना? ओ जेरैहाय आंङो बुंदोंमोन य'गा खालामनाय य'गानि बेनिफिटस एबा बिनि खाबुफोरखौथ' आं बुंनानै फोजोबनो हाला नोंथां ओरैबायदि खाबु दंङ य'गानि एबा जोंनि जि फिजिकेल एक्सारसाइजेस, बेफोरनि खाबुफोरखौ जोंङो बुंनानै फोजोबनो हाया जेरैहाय मेडिटेसन खालामोब्ला बे जोंनि खर'नि सानस्रिखौ दिदोमै लाखियो, आरो जोंङो फकास खालामनो हायो, नोंथां नंङा होमबा? त' बेफोर गासिखौबो जोंङो माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नोंथां ना?
औ
ओ बायदि बायदि जोंहा गोबां रोखोमनि बेनिफिटस दंङ, जोंनि देहानि दि जोंनि देहाखौ जोंङो सबसिन फ्रेन्सफोरनि लाखिब्ला बिनि मुलाम्फाफोरखौ जोंङो बुंनानै फोजोबनो हाया, एबा ओ जोंङो साखोन सिखोनै जानाय आदार जायोब्ला जोंङो जोंनि देहानि जि, खाबु बेफोरखौ जोंङो बुंनानै फोजोबनो हाया, बे खाबुआ जोंना जोबोद ख'म, बेे खाबु होननानै बुंङोब्लाथ' जोंङो जेन'बा बाराद्राय जायोबासो जोंना बेखाबु जायो नालाय नोंथां? ओ थ' जेसेबांनो सावरायगौ बेसेबांनो बांगौ बेखायनो जोंङोनि सावरायनायखौ नोंथां एसेआवनो फोजोबजासिगोन नामा? औ औ दे नोंथां दे,